लौ औ खुलुमबाय। नोंथां
खुलुमबाय नोंथां खुलुमबाय।
गोजोन फुंबिलि नोंथां।
थांनिसिमबो।
औ आचसा नोंथां जों दिनैहाय मोनसे बर'नि धोनआरि जानाय लोंनायनि सायाव सावरायनो हागोन नामा नोंथां?
सावरायजायो नोंथां औ सावरायजायो औ
थां नोंथां आङो मोनसे बाथ्राखौ सानदोंमोन नोंथां।
औ
जेरै आङो मोनसे बर'नि दोरोङारि जानाय सबाय ओंख्रिनि सोमोन्दै खोन्थानो सानदोंमोन नोंथां नोंथांनो।
औ दे होमबा नोंथाङा ओ खोन्थादो ओ बिनि नोंथांनि मोन
औ औ नोंथां औ औ दा सबाय ओंख्रि होनोबाथ' जों नोंथां बयबो मिथिखागौ मानो होनबा बर' हारिनि जेनोखि सुबुंफोर बिसोरथ' सबायाइ ओंख्रिखौ थारैनो जोबोद मोजां मोनो बयबो
नंगौ नंखा नंगौ
आरोबाव नोंथां जोङो मोनसे बाथ्राखौ नायोब्ला नुनो मोनो जेनोखि बबेन नार्जिनि लिरनाय लेखा नोंथाङाबो फरायनो मोनदों जानो हागौ बर' कसारिनि समाज आरो हारिमु होननाय भबेन नार्जिनि लेखा नोंथां बेवहाय जोंनि जेनोखि गेदेमा लिरगिरि भबेन नारजि बिथाङा गोबां दोरोङारि बर'नि जानाय लोंनायनि सोमोन्दै लिरलांदों होमबा नोंथां बे फोरनि गेजेराव सबाय ओंख्रिखौबो बिथाङा बे बिजाबावहाय लिरलांदोंमोन आरो दा बे लिरनायनि अनगायैसो आं बाथ्राफोरखौ बुंगोन बे लिरनायनि लिरनायखौथ' गोदो फरायनायसोमोन नालाय नोंथां दायो गोसोआव गैला बेनिखायनो दायो जोंनि ओनसोलाव सबायाइ ओंख्रिखौ माबोरैहाय संनानै जायो माबोरैहाय खालामग्रोयो बेखौहाय आं नोंथांनो एसे फोरमायनोसै।
नंगौ दे नोंथां।
थांनो जोंङो सबायखौहाय मा खालामग्रोयो होख्रेमग्रोनानै लाबोबाय नङा होमबा।
औ नंगौ नंगौ
खाय होख्रेमग्रोनानै लाखांनायनि उनावहाय जोङो बे सबाय ओंख्रिखौ आं गोदो उन्दैयाव नुनाय बायदिब्ला नोंथां जोंनिया नआवहाय आइआ जोंनि जेनोखि बिमा बियो- उवालावहाय बथलजों बथलजों होख्रेमनानै लाखांनायनि उनावहाय बेखौहाय उवालाव एसे बिगुरखौ खुग्रोबावो नोंथां।
औ औ
बे बिगुरखौ फुग्रोयो आरो दा बिनिनो सिगां सिगां सिगां सबबायखौहाय होख्रेमनायनि सिगां आरोबाव खनसे मा खालामग्रोयो सारायाव बेखौहाय एवनानै लाग्रोयो नोंथां जाहाथे बे एसे मा जानानै नोंथां मा बुङो बेखौहाय गोरान जानानै होख्रेमनाय समावहाय एसे मोजाङै गावो आरो नोंथां।
औ एसे आरो एवोब्ला मोदोमो होनो नामा नोंथां औ औ औ
जे बै जेनिखि सबाया सिदोबनानै थानाय नङा होमबा नोंथां। बेयो जोंनिया होख्रेबनाय समावहाय मोजां जायो एवग्रोयोब्ला। दा बेबायदिनो होख्रेमखांनायनि उनावहाय आरोबाव नोंथां बेखौहाय बै बिगुर थानाय गोसोम गोसोम बे बिगुरखौ खुनो थाखाय जोंनियावहाय नोंथां बेखौहाय उवाल्डआव आरोबाव एसे देबावनाय जायो मोन नोंथां।
औ औ
बे उवालाव देग्रोनानै लानानैसो बिनि उनावसो जों मा खालामगोन नोंथां बेखौहाय उनावहाय ओंख्रि संनो थाखाय थियारि खालामगोन।
नोंगौ।
दा बेबायदिनो मा खालामगोन नोंथां उनावहाय थियारि खालामखांनोसै थियारि खालामखांनायनि उनावहाय जुदि जों जेब्लानाखि माब्लाबा समावहाय नोंथां जुदि बेदर बा नाजों संनांगौ दङब्ला नोंथां
औ
दर बा अमा बेदर हो नोंथां। साम फोर साम फोरजों संनांगौ जायोब्ला नोंथां बेखौहाय जोङो मा खालामग्रोयो गिबियावनो जोङो दाउ बेदरखौहाय जोंनि ओनसोलाव दै नोंथां आं जोंनि ओनसोलखौ लानानै रायज्लायदोङो।
औ नंगौ दे नोंथां।
सोलावहाय बेखौहाय बेदरखौहाय थावजों थाव संख्रि बानलु जायखि जाया बेबायदि होग्रोनानै जों बेदरखौ एवनानै लाग्रोयो नोंथां।
औ
दा जोङो थावखौ होयो नोंथां नोंसोरनि जायगायाव माबोरैहाय जायो जों बेखौ मिथिला नोंथां। दा जोंङो सबबाय खारै ओं ख्रिब्लाबो जोङो बेयावहाय थावजोंहाय गिबियावनो जोङो बेदरखौ बा नाखौहाय एव ग्रोन लायो आरो नोंथां। दा जों बेनि उनावसो सबायखौ रुना लानानै आरोबाव बे रुनाय समावनो माब्लाबा समाव खारै होयो नोंथां
औ
खारै होनानै जाहाथे सबाया मोजाङै रुइलाङो बेबायदिनो उनावहाय मा खालामबाय ओ दाउखौहाय एवखांनानैहाय सबाइखौ गुबुन मोनसे अगदाबावहाय जोङो मा खालामबाय रुनानै लाबाय उनावहाय बेखौनो डायरेक्ट थाव थावआवनो जोङो मा खालामबाय नोंथां बेखौहाय बेदरावहाय डाइरेक्ट होसननानै होयो नोंथां बेबायदि खालामनानै होयो। थारैनो जोङो खारै ओंख्रिबाबो नोंथां। खारैजों लोगोसे जोङो थावखौबो जाफानाय जायो नोंथां बेबायदि औ नोंथां औ औ बेबायदि जायो दा नोंथाङा एसे फोरमायदो दे नोंथांनि सोमोन्दैबो एसे नोंथांमोना नारजि ओंख्रिफोरखौ माबोरैहाय जायो। जोंनियावथ सबायाइ ओंख्रि जायोब्लाबो नोंथां जों स थावखौहाय होफानाय जायो नालाय। दे नोंथाङा फोरमायदो दे एसे
ओ बे सबाय ओंख्रि संनायनि बागै नोंथाङा ओ बुंनायनि गेजेरजों आं माने मिथिनो मोनबाय माबायदि सङो जायो ओ आङो दायो ओ बेबायदिनो जोंनि दोरोङारि ओंख्रि जा नारजि बिनि बागैनो एसे ओ फोरमायनोसै जोंहा नारजि या थोंजोै जोंहा नारजि बेखौ जोङो नारजि महरै मोना जोङो बेखौ गिबियाव जोङो बेखौ ओ फाथो जायखौ फाथो होनो बेखौ जोङो बेगर फोग्रोनांगोन बे बेगर फोखांनायनि उनावसो जेब्ला देरो लवो अब्लानिया जोङो बै फाथोनि बिलाइ एबा बिजौफोरखौ जोङो बसना लाबोनानै खाना लाबोनानै जोङो सान्दुंङाव फोराननायनि उनावसो बियो नारजि महर मोनो बेखौ जोङो ओमफ्राय नारजि होननानै बुङो। बे नारजि खौ जोङो ओ बिराद ओ मोजां मोनो आरो बे नारजिखो जानानै
औ नोंथां औ बेथ' जोंनि बर'नि धोरोङारि मोन
औ नोंगौ नोंगौ गाहायै माने बे ओं- ख्रिखौ जायो होनबा जों बर'फोराल' जायो होननानै बुंनानै लानांगोन आरो जोङो
औ औ
बेबायदिनो जोङो बायदि ओ-ओ बेदर नाफोरजों जोङो जायो। जेरै अमा बेदर ओ - ओ अमा बिबु ओ बिदिनो बायदिसिना फोरजों जायो जोङो अमा मेजेमजों संनोब्ला ओ गिबियावनो बै नारजिखो जोङो ओ दसे सोमनानै लाग्रोयोबा माने ओ बेखौ फोमोननो बा गुरै खालामनायाव जोङो मोजां जायो आरो सिगां सोमना लाग्रोगोन बेनि उनाव जोङो ओ
ओरैनो नोंथां बेसेबांसो गोबाव सोमनानै दोनग्रोनांगौ नोंथां
औ बिखौ नोंथां ओ जोङो सानसे सोमबाबो जायो बा थाम ब्रै घन्टा बिदि सोमनानै दोनबाबो जायो आरो नोंथां ओ बिनि उनाव जोङो खारै एसे होनानै दा बेखौ रुनानै लाग्रोयो रुनानै लाग्रो। खांनायनि उनाव जोङो ओ जोंङो अमा बेदर संङोब्ला जों अमाखौ ओ बानलु संख्रै बायदिसिना मसला होनानै जोङो एवनानै लाग्रोयो। जेब्ला बियो ओ एवनानै रेदि जायो ओ अब्लानिया जोङो बैयावहा बै रुनानै लानाय नारजिखो जोङो लुनानै होयो। हे बिनि उनाव आरोबाव जोङो नांगौसिबां खारैखौ जों होदेरबावो होनानै जोङो जेब्ला बे खौ गोदौहोबाय गोदौहोनानै ओ एसे जब्बाय ओ अब्लानिया जोङो बे नारजि ओंख अमाया जानो थियारि जाबाय आरो। बेबायदि जायो ओ ओ बेनि उनाव जोङो बे नारजिखौ ओंख्रि जानायनि अनगायैबो ओ। गोथाङैनो सोमनानै गोथाङैनो जोङो बानलु बानलु पियास ओ बायदिसिना गलायनानै जोङो बाथोन जायो आरो बेखौ
ओ नों औ आरोबाव मोन नोंथां मोनसे बाथ्रा। थ्रा
औ नोंथां।
थ' बर'नि जेनेखि सोमोन्दोगार नाय होननानै बोङो नङा होमबा नोंथां बे सोमोनदो गार नायावबोथ' जोंहा बर'आ नारजिजों जोबोद खाथि सोमोन्दो दं नङा हानबा नों
नंगौ। थां नंगौ।
सोमोन्दैबो फंनैसो बुंनो नाजादो दे
औ दे नोंथां होनबा होननोसै औ औ जोंहा ओ नारजि जिया ओ जेरै सोरबा सासे सुबुं थैयोब्ला। ओ बै सुबुं सुबुं थै खालिबो जोंनो नारजिखौ नांगौ मानोना ओ बि जेब्ला ओ मानसिफोरा बा गामिनि मानसिफ्रा जयैनो गोथैखौ गारनानै फैखांनायनि उनाव। बे औ गोथै जाय जाय हानाव मानसि थैदोंमोन बिसोरनि ओ लांगोनायाव जोङो बे नारजिखौ दोननानै। होयो बेयाव अन्थाइबो दोनो आरोना लोगोसे। अन्थाइ आरो नारजि जोङो बे नारजि आरो अन्थाइखौ दांनानैसो जोङो फिन बे ओ माने मानसि थैग्रा लाहानि न'खराव जोङो हाबफिननो मोनो बेबायदि हाबफैयो हाबनानै बेनि उनाव जोंनि जोंनि आं जोंनि ओनसोलाव बा जोंनि गामियाव मोन नुनाय बेखौ आं होननोसै ओ बे फैखांनायनि उनाव जोङो आरोबाव फिन खनसेबाव जोङो नारजि बे सोमनानै दोननाय नारजि गोथांखौ माने बयनोबो ओ राननानै होयो राननानै ओ होनानै ओमफ्राय उनाव बेखौ जोङो जाहां जाहां खालाम नानै बेखौ गारनांगौ आरो एसे मुजुनानै गारनांगौ ओ बेबायदि खालामो माने बेखौ खालामनायनि ओ ओंथिया जाबाय बाय जोङो माने गोथां बै थैनाय सुबुंजों आरो जों गोथां थानाय ओ सुबुंफोरजों जेबो सोमोन्दो गैला दैनिफ्राय बेखौ ओ फोथायनानै जोङो बेखौ नारजि अरगारनाय होनो आरो
औ औ औ आदसा आदसा नोंथांमोननियाव अब्ला जैदिनखालि मानसिफोरा थैगोन अयदिनखालिनो नोंथां बे नारजिखौ अरगारनाय जायो नङा मा आदसा आदसा नोंथां होमबा जोंनिया जोंनिया बेबायदि नङा नों नोंथां जोंनिया स्राद' खालिसो जों नारजिखौ हरगारो नोंथां
औ औ
अब्ला जाथ'सिग नङा होनबा नोंथां दिनैनि बेखिनिया दे हामबायसै नोंथां दे।